हेल औ हेल।
औ खोनादोंना? औ खोनादोंना? अ औ औ। खोनादों औ खोनादों।
औ
औ दिप
औ
ओ जौ जौवआ बर' फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय अ खोनादोंना दायो? हेल'
दायो खोनाबाय दे।
औ खोनाबा
हेलौ
नोंथाङ एसे दोरोथलाय। औ।
औ औ। खोनादों ना। अ मोजाङै खोनाबाय दा दायो अ बिदिब्ला जोङो दायो बे स समावहा माने जौनि सोमोन्दै इसे एसे सावरायज्लायनोसै नामा?
औ औ औ।
औ ओ जिहेतु बर' फोर नि ओ औ गोदोनिफ्रायनो बरफोरनि माने जौ बियो दं नङासै दासिमहालागै दङ बेनिखायनो जोङो बे जौनि सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनोसै नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जौनि सोमोन्दै औ।
बरफ ओं औ
औ औ खोनादों।
बा बे जौआ
औ
फानग्रा मुवा। बर'फ्रा बे जौखौ गोदो गोदनिफ्राय दिनैसिमबो गावनो गाव गाव संना लोंबोगासि बिनोबा बाहायदों आरो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो। बुङो आं बे खौ एसे फोरमायनोसै। थाय जों गिबियावनो मायाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो।
औ
मनानै जेब्ला माइ रङा रुयो माइरं माइरं सोमना दोननाय बेखिनि टाइमावनो जोङो ओ न'आव थानाय मोख्लाय खान्थाल फाल बिलाय बिदिनो बायलायफोरखौ लाबोनानै दोननाय माइरं माइरां जेब्ला रुयो। ओ दिंखियाव बा जोंनियाथ' गोदो दिंखियावसो बा ओ उलार दाउ सौनानै बेखौ गु गुन्द्रा गुन्द्रा खालामो आरो ओमफाय गुन्द्रा खालामनानै बेखौ ओ फैनाय जायो ओ।
औ।
ओमफ्राय बेखि फिसा फिसा जोगोन। अब्ला बेयाव
औ
मोनसेनै
औ
बेयाव दै जायो आमफाय बेखौ नाग्लिना लारु बायदि बानायनाय जायो। औ आ। बे बायदिनो। मोनसे नांगायाव दोननानै जि
औ
सोबाय जायो आमफाय बेखौ दोन ओरैनो से से मास बा मास मोनसेसो फोरानना दोननाय जायो। जेब्ला बिफुर महरनि जायो बै लारुवा जों बरआव एमाव होननानै बुङो। औ जेब्ला बे
औ औ
माव जाबाय आरोबाव आर। आरोबाव जों जायो आरो माइरंखौ
औ
दि माइरं सं खांनानै बेखौ ओं खाम बायदि ओमफाय माइरंखौ बेबाय
औ औ।
बे प्लास्टिकआव ल लखबो ओंखाम खौ लखबनानै ओ खानियो बा दरथाम ददब्रैयो ओ सेरसेयाव सेरसेयाव सेरबायाव मोनबा। बेबायदिनो बथलजों नाग्लिनानै
औ।
खौ गुरा ओ माबायाव ओ ओ बाव बेखौ लगायनानै
औ।
बेखौ दाबसे मोजां जाय जायगायाव जेराव गुसु जायगा बेयाव दोनहैनाय जायो।
औ।
ओमफाय उनावनो बेयो जुमा माइ महर‌ ओंखारो जों बेखौ जौगिसि फि होननानै जौ जौ जुमाइबो होनना नै बुङो बे जुमाइ खौ। जो ओ बेबायदिनो बेफार आरो गावसो
औ।
सोरबो लोङो बे जुमाइ खौ जुमाइ ओंखार खांनायनि उनाव जुमाइखौ आरोबाव फिन ओ जौ गोरान संबावनाय जायो। बेखौ बेखौ। ओ। थौ ओ बेनि सायाव ओ जौ गलांग्रा मा बानायखो ओ गा गामला होना जौ बहननाय जायो आरो। बै बेखौ जोंनि बर'फ फ्रा बेखौबो लोङो। लोंनानै आरो ओ ओमफ्राय बै
औ
फि बे अफ्रिखौ जोंनि
औ
बरफ्रा नो होयो अमा मानो होयो जौ संनाया बेबायदिनो जायो। गैया दाथ' ओ गोदो गोदायनिफ्राय नै दिनै संबोगासिनो दं आरो आ आं बेखिनिनि सोमोन्दै
औ।
औ
नंगौ नोंथाङा जिफोरखौ बुंबाय ओ बेफोर ओ थारैनो सैथो ओ आरो जिहेथु बे
जौ बिदै बा जौ गोरान जौ गिसि बियो माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बरफ्राव बरफोरनि गेजेराव जेरै हाबा खेराइ बेफोरबायदिफ्राव माने जेखि जाया प्रग्रामफोरावनो बियो बाहायबोजानायखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्राय नुबोदों जेरै हाबा खेराइनि समाव हा माने बेबायदिनो ओ गोदोनि समाव अबा दानि समाव माने गोदो बांसिन होननानै जों खोनानो मोन मोन दायो माने इसे ख खमायलांनाय बेफोरबायदि माने ओ एसे लिमिटनि लोंनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै उम बेबायदि हाबा खेराइफ्राव माने एसे एसे बेफोरबायदि होनाय जायो। आरो ओ बेबायदिनो माने फाननानैबो बिदिनो रां आरजिनानै नखरखौ सालायनाय ओ बेफोरबायदिखौ माने नुनो मोनदों दासिम खोनादोंना?
औ
औ औ
औ खोनादों।
ओ बेबायदिनो औ बेबायदिनो माने ओ फाननानै एसे एनै बेबायदिनो रां आरजिनानै नखराव बेबायदि नांगौ जानाय मुवा फोरखौ बेबायदिनो बायो बा नराव सोलिनो थाखाय राहा लामा बेबायदिनो दिहुननानै लानायखौ जोंनि बरफोरनि गेजेराव नुबोदों। नङा होमबा? उम
औ।
अ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा बे जौनि सोमोन्दै आरोबाव माबोरै बाहायो? ओ माबोरै ओ जेंनेबा गोदोनि समाव माबोरै मोन दा माब रैमोन एसे बुंनानै होनो हागोन?
औ थागोन थारैनो जे जोंनि बर' फ्रा गोदो गो गोदोनिफ्राय नाथाय आथिखालाव एसे खम नुदों।
औ।
मोनदों बाहायो दाबो बाहायनाया जोंनि बर' बर'फ्रा हाबा हुखा जा बा जों बेफोराव जों जौ बाहनाय
होनो नु जौ बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बोदना होनबा।
औ औ औ
बैसागो फोरबो औ। साफ्रोमबो बर' फ्रानो न'खर न'खर जौ संनाय नानै ओ। सेंग्रा सिख्ला। बयबो मोसालाय मोसानानै
औ
मा गेलेनो मोनबोदों आरो बेनि
औ।
अगायोबो। हाबाब फुजाफोर हाबा फोरावबो आलासि सिबिनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो जों। फुजा दा। जोङो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों। जेरै फुजा गोदोनि गारजा फुजाबा। जोङो बोलि ओ जोङो बेयाव मोदाय मोदाय मोदाय मोदाय आइजोफोरनो फोरखौ बावोमोन जौफोरखौ बावनो हमनायजों लोगोफोराबो लोंबोयोमोन। बेबायदिफोराव जों जौ बाहायनायखौ खौ जों नुनो मोनबोदों। थिखालाव जोङो एसे जौनि बाहायनायखौ जोङो एसे खम मानो होनबा ओ
औ।
ना ओ बे गोनोखोनि मुगायाव
औ
बयबो गाव गसंनो हानाय बा साननो हानाय गोहोआव लासै लासै समजों गोरोबनानै थानायनि राहा जे राहा लामा बेखौ खुब जाबाय बेनिखायनो बै गाज्रि हाबनानै थानाय बा गावनि जिउ खखवाखो दानि मुगायाव नुनो मोनलिया आरो जौनि बेेलायाव
औ
इंराजि बा आ बिदिनो जोंनि बै
औ।
गोबां खम जाबोदों।
जोंबां गोजा बियार बेफोर खौ जों बाहायनाय जोङो नुनो मोनसै जोंनि बै दोरोङारि
औ।
लोंनायखौ जों नाथाय बिदि होननानै
औ
जोङो जोंनि मोनसे दोरोङारि
औ।
गियाना सोंथिया गोमालांगोन मानो होनबा जोंनि जौवा जि आइटि फेख मोननाय दोनग्रा बे जोंनि बर'
औ औ ।
बेनिखायनो जोङो बै दोरोङारि
औ औ ।
गियानखोफ
औ औ । अंयो । नोंथांजों बे जौनि सोमोन्दै सावरायज्लायनानै जोबोद मो मोजां मोनबाय नोंथाङा जिबाथ बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय थारैनो सैथो बिदिब्ला जोङो दिनै जि जौनि सोमोन्दै रायज्लायबाय जोङो बेसेयावनो दोनथसै नामा? ओ । दे बिदिब्ला गोजोन्थों ।
औ । गोजोन्थों ।